खोनादोंना अ बिदिब्ला गोजोन गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनो जासिहरखरनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथाङाबो गाहामैनो दङ ना औ नोंथांनो आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथां। नथ नोंथां औ नोंथां आङो दै संरैखाथिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
दै संग्रा दैखौ बोरै सं संग्रा म मा खालामनाय जायो। संरैखा खालामनाय जायो आ बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायना
जोंहा गिबियावनो ब खालामनांगोन दै
आरो जोंनि दैखौ मोजाङै मा होनो मोजाङै बाहायलांनाय आरो नोंथां आ गिबियावनो जोंहा मा खालामनांगोन दैखौ जोंहा इयुन जोलैफोरनि थाखाय इयुननि थाखाय जोंहा बासायनानै दोननाङो आरो नोंथां आ बेखौ जोंहा गथि गथियै सो बाहायनांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ इयुनाव जाहाथे दैनि मालाबा मालाबा खम नुजायोब्ला बै जोंहा दिनै दिनैनिफ्रायनो एसे एसे बाहायलांखानायानो जोंहा इयुनाव दैनि खम नुजानाय नङा आरो नोंथां जोंहा दैनि आंखाल जाहैनाय बेबायदिनि थाखायनो जोंहा माखासे राहाफोर लानांगौ आरो बेबायदिनो सुबुं बे सुबुंनि माहानो सुबुं मा बुंगोन बेखौ आ
बेबायदिनो जोंहा माखासे राहाफोर लानांगौ जेरै बे राहाफ्रा जाबाय नाङा फाङा जोंनो दैखौ गारला बायनो नाङा आरो दैखौ जोंहा जोबोद हमथा हमथासो बाहायनांगौ जेरै नोंथाङा फुङाव सिखारोब्ला हाथाय हुनाय समाव नोंथाङा टेप खुलिनानै एबा फाइप खुलिनानै हाथाय हुयो जानांगौ नोंथाङा बै हाथाय हुयोब्ला नोंथाङा हाथाय मानजिबाय थानाय समाव टेपखौ खुलिनानै हाथाय मानजि नाङा आरो नोंथां जाहाथे दैया ओरैनो थांगारा आ जोंहा ओरैनो थांगारोब्ला जोंहा दैया खहा जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा अखा हादोरनि दैखौबो मालाबा मालाबा जमा खालामनानै दोननांगौ जायो आरो नोंथां जाहाथे अखा हादैनि दैखौ
मा खालामनो हायो जोंहा अखा खरान जायोब्ला जोंहा बै अखा हादैनि दैखौनो हाननानै जोंहा आबाद फोथाराव हरनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दंबावो आ मा खालामनो हायो जोंहा बै जोंहा मैगं सुनाय माखासे दै बेबायदिनो जों जोंहा माइरं सुनाय माखासे दै बे दैफोरखौ जोंहा मा खालामनो हायो होनब्ला जोंहा आ बेबायदिनो बिबार बागान मैगं बागान बेफोराव जोंहा दैखौ अरनो हायो आरो नोंथां जाहाथे मा होनो
बेबायदिनो जोंहा बेसेबां हायो एसेबां मा खालामनांगौ दैखौ बाहायफिनबाय थानांगौ आरो नोंथा आ बेबायदिनो जोंहा माखासे दैखौ गोगोबो लाखिनांगौ जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दैनि मोजां जायगायाव मा खालामनो मोनो दाखोर दाला गारनो मोना आरो नोंथां जेरै दाखोर दाला गारनाय बा जोंहा दैया मा जायो गुबुंले जायो आरो दै गुबुंले जायोबा नोंथां दै गुबुंले जायोबा जोंहा मा जायो आ मा होनो जोंनि दैया गुबुंले जायोब्ला जोंनि गोगो लो गोगो लोंग्रा दैया जोंहा खम जायोब्ला जोंहा मा जायो बे दैखौनो जोंहा लोङोब्ला बेमार आजार जायो आरो नोंथां
जों बेराम आजारफ्राय बारगनो हायो आरो नोंथां। आ जोंहा बेराम आजार बिदि जाया। आरो बेबायदिनो जोंहा लेथ्रा दै लोंब्ला मा जायो? ओ माखासे बेमारफोर जायो बेबायदिनो कलेरा
नोंथां खोनादोंना आंनि आवाजखौ? औ खोनादों औ खोनादों आंबो नोंथां। आ बेबायाददिबा जोंहा माखासे बेमार दङ कलेरा टाइफयेड डायरिया होननाय जाय जोंहा गुबुंले दै लोङोब्ला जोंहा बेमार जायो आरो। नोंथां
बिनि थाखायनो गोग्गे दै लोंनांगौ जायो आरो।
बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो माखासे संनाय खावनायावबो जोंहा गोग गोदै बाहायनांगौ जायो जाहाथे जोंनि देहाया मा जायो? ओ हेल्दि थायो आरो नोंथां गोग्गो थायो।
बेफोरबायदिनो जोंहा माखासे
से गोग्गो दै लाखिनांगौ जायो जोंहा दैयाव थाग्रा माखासे जिब जुनारफोरनि थाखाय आ जोंहा मा खालामो? आबाद फोथोराव जोंहा मा बाहायोब्ला माखासे रासायनारि मुवाफोर बाहायो। आबाद फोथारखौ मोजाङै रैखा खालामनो थाखाय नाथाय बै आबाद फोथारनिफ्राय थांनाय दैया जुदि हाखर हालायाव गोलैयोब्ला जाय जायगायाव थांनानै दै खुं जिउ खुं खुंग्रा दैयाव थानानै जिउ खुंग्रा बेसादफोरा थैयो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो नोंथाङा आबाद मावनानै जा जायाखासे हासार रासायनिक हासार बाहायनाय दैफोरखौ मा नोंथाङा दंग' दैमा दैसायाव हगार हरालासेनो नोंथाङा मोनसे हाखर बानायनानै बेयावनो रानहोबा मोजां जायो आरो नोंथां।
बेबादिनो जोंहा माखासे जिउ जुनारफोरखौ जोंहा बेबायदिनो जेनबा गुबुंले दै लोंब्ला जोंनि देहायाबो गोग्गो
जों लोगोसे जिंनि जिउआबो गोलाव सम जायो आरो नोंथां। बेबायदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै जेब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? आसामनि दैबाना बेयो मा खहा लाबोैयो आरो मा मुलाम्फा लाबोयो?
औ नोंथां। आं दा आसामनि दैबानानि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों। आसामनि दैबानाया मोनसे जोबोद ओ साननो गोनां बाथ्रा। एबा बे मोनसे खैफोद जानानै दङ। आसामनि दैबाना हिसाबै आसामाव दैज्लां बोथोर समाव बियो जेब्लाबो जाबाय थानाय जायो मानो होनोब्ला आसामा ओरैबायदि दसे रायजो जेराव बिनि फार फारथाम दिगथिं हाजो हालायानो साग्लोबनानै दङ बे हाजो हालानिफ्राय अखानि दैया बोहैग्लायबोनानै जोंनि बे आसाम हादरसायाव फैयो। आरो बेनि अनगायैबो भुटान रायजो आरो। ओरै अरुनाचल आरो अरुनााचलनि साहाखै चीन हादर दङ। बेफोर जायगानिफ्राय जोंनि जायगासिम दैया बोहैख्लायबोयो। बे अखानि दै नाफ्राय‌ ओंखारबोनायनि थाखायनो जोंनि दैमा दैसाफ्रा दैजों बुंफावबो जाउनाव दैबाना जायो। बे दैबानानि जाउनाव जोंनि गोबां माखासे सम्पदफोरा खहा जायो। बे बायदिनो खहा जानायनि जाउनाव सुबुं आरो माखासे जिब जुनारफोरा हालाय हाफाय जानो गोनां जायो। सरखारनि बिथिंनिफ्रायबो बेखौ बेनि माखासे होबथानायखौ राहा लाबोआखै नङा लाबोदों। नाथाय बियो थोजासे जाफुंसार जानो हायाखै। सरकारा गिबि समनिफ्रायनो माखासे माथावरि आरो बिनि होबथानायनि थाखाय गुबुन गुबुन प्रटेकसन बेफोरबायदि खालामना होदों। जेरै- गिबिथाराव माखासे गिदिर गिदिर अन्थाइफोरखौ लाबोनानै बेखौ नेट एबा जेजों मानो बेखौ खानानै लाखियोमोन। बे बादि हिसाबै मोनसे होबथानाय एबा प्रटेकसन खालामोमोन। आरो बेनि सिगांबो माखासे औवा खुन्था। बे बायदिनो ज' ज' खाजाबनानै मोनसे बे बायदि मोनसे प्रटेकसन एबा होबथानाय खालामोमोन। बेनि अनगायैबो माखासे गेदेर गेदेर माथावरिफोर खोनाय जायोमोन। माथावरि होनायनि गेजेरजों दैया होबथा जायोमोन। थामहिनबा दैनि दिगखौ एसेब्लाबो सोलायहोनो हायोमोन। बेबायदि जायगायाव एबा बेनि जाहोनावनो बे माथावरि होनायनि जाहोनावनो। माखासे गामि एबा नोगोरफोरा दैबाना जानायनिफ्राय गोबां रैखाथि मोनदों बेखौ जोङो बुंनो नांगोन। बेफोरबादिनो बे माथावरि होनाया बेयो सरखारारनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानैबो जों बेखौ बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बेफोरबायाददि माथावरिखौ खालामामोनब्ला दासिमहालागै गोबां गामिफोरा बालाबारि जासिगौमोन एबा दैनि बिखायाव बियो गोरोबहैसिगौमोन। बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि राहाफोरखौ इयुनावबो लानो नांगोन। दा दैबाना बे दैबानाया गुबै दैज्लां बोथोरावो जायो। दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जुन, जुलाइ आगसथ सिमहालागै बियो जायो। बे दान मोनथाम आव जोबोद अखा हायो। बे अखा हानायनि थाखाय बेफोरबायदि गेदेर गेदेर दैबाना जायो। बे दैबानायाव गोबां गामिफोरानो लोमस्लाब लोमो। लोमनायनि जाउनाव न' बां खुरखालाङो। बेबादिनो जिब-जुनार, दाउमा-दाउसा बेफोरो दैजों गोजावलाङो न'खरनि लाइ-लथर संग्रा- खावग्रा बेबायदिनो माखासे मुवा-बेसादफोरा दैजों गोजावलाङो। जाउनाव बै दै लोमजानाय न'खरफ्रा गोबां हालाय-हाफायजों भुगिनाङो आथिखालाव बेफोर भुगिनांनायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय सरकारा माखासे खाबु एबा मोनसे होथाय हरदों नाथाय बियो थोजासे जायाखै। मानो होनोब्ला बेखौ बोसोरफ्रोमबो हरनायनि गेजेरजों बिसोरो खहाखौ सुफुंनो हानाय जाया। मानो होनोब्ला बिसोरनि न'वानो जिहेतु दैजों खुरखालांबाय जिहेतु बेयो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बेनि थाखाय बे दैबानाखौ मोनसे अरायथा सामलायथाय बिनिसो गोनांथार बिबान दङ' जोङो बिसोरखौ दान्दिसेनि थाखायल' गोजोन होब्ला जानाय नङा। खोनादं ना नोंथां? दा बेफोर बादिनो बे दैबानाया जोंखौ गोबां मोनसे बेले- बेजे जेंना लाबोयो। बेनि अनगायैबो बे दैबानानि जाहोनाव माखासे हान्था-मेला जेरै दालां आरो बेबायदिनो हा खुरखानाय लामा खुरखानाय बेफोर बादि जाहैयो जाउनाव हान्था मेलाया राहाया गोथेना थानांगौ जायो हान्था मेला-गैयिनि जाउनाव माखासे फालांगियारि हाबा- हुखा बेफोरो गैया जायो। जाउनाव मुवा-बेसादनि दामा बाङो। आरो बैफोरखौ आं